हेलौ औ नोंथांङा खोनादों ना?
औ खोनाबाय नोंथाङा दा माबाफोर खामानि मावदों नामा?
ओहो मावाखै
अ बिदिब्ला आं नोंथांनाव बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि आयदानि सायाव खोथा सोंनो सानदोंमोन सोंनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन
बिदिब्ला आं नोंनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सोमोनदै ओ बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सोमोनदै नोंथांङा मा मोनथियो फोरमायहरनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोबाथ' जोंना सिगांङावनो फैयो जोंना दखना दख'ना गामसा आरो आर'नाइ फास्रा बायदि बेफोरबायदि बेखौनो जोंङो मिथियो बर'नि गान्नाय जोमनाय जों दख'ना गानबा जों बर' होननानै सिनाय थि मोनो बिनिखायनो द ख'नाखौ जोंङो माजों मोनो माबायदि मोनो बेखौ बेनि बागै आंङो एसे माने खोन्थालांनो सानदों नोंथांनो
औ
जोंना दख'नाखौथ' सिगां जोंङो दानानैसो गानोमोन नालाय गोदो गोदो गोदाय
बर'फोराहाय दख'ना जिफोरखौ फास्राफोरखौ गावनो गाव लानानैहा गानोमोन नालाय बेनिखायनो गोदो जोंङो ओ जिखौ माबायदि दायोमोन बेनि बागै एसे आंङो नोंथांनो फोरमायलांनो सानदों आरोखि
जोंङो गोदो खुन्दुंफोर बेफोरबायदिथ' बायनानै मोनामोन नालाय दखानफोरावहाय गैयामोन नालाय गावनो गाव बानायनानै खुन्दुं लुनानै बेफोरबायदिसो जिफोरखौ दानानै गानोमोन आरोखि बे जिफोरखौ जोंङो ओ साल खुन्था ओ गायनानैहा बेयावहाय रासो थात ओ गनसा बायदिसिना बेफोरबायदि बायदि ओ मुवा बेसाद जोंनो आगजुफोरबो नांगौ जायो बे आगजुफोरजों जोंनोसो बर'फोराहाय गावनो गाव जिखौ खुन्दुं लुनानै जिखौ दाबोनो रोंदोंमोन आरोखि बे जि दानायावहा जोंङो गोबां गाबफोर नांगौ जायोमोन बे गाबफोरखौबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना बिलाइफोर नङाबा बिबारफोर बेफोरखौहाय आं बिनि बागै बारा एसबां मिथिया थेवब्लाबो जेसां हायो एसां आङो नोंथांनो खोन्थालांनो सानदों आरोखि बे खोबफोरखौ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे मुवा बेसाद बेफोरनिफ्रायहाय बानायनानैसो खालार जि गा गा जिफोरावहाय गाब गादोंमोन गानानै गोबां रोखोमनि ओ गोजा गोथां खान्थाल मादा बायदि ओ गोसोम बेफोरबायदि रं गाब गानानैहाय जिफोरखौहाय दानाय जायोमोन आरोखि दानानैहाय आरो गोबां रोखोमनि ओ आगरफोरखौ एरनाय नुबोदों आरोखि आरो ओ आगर एरनानैहाय बेफोरबायदि गाननाय जोमनायखौ नुबोदों जोंना बर'नि जि होननानै बुङोबा जोङो ओ आर'नाइखौ जोङो मिथियो आर'नाइखौ जोङो गोबांनो ओ मानसि गिदिरफोर फैबा मान होनायफोराव जोङो बाहायो मोसानायफोराव जोङो बैसागुफोरावबो बाहायनायखौ नु यो ओ हौवाफोराहाय बे आर'नाइ जिखौहाय जोङो गोदोनायाव लायो हिनजावफोराहाय मोसानाय समावहाय जोङो बे आर'नाइ जिखौ ओ जानजियावबो खानानै आरो रेगे रेगां होननानै बुंनाय जायो जाय खौ बेखौ जोङो फास्रा लानानैहाय ओ जोमनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोखि बेफोरबायदिनो जोंना हौवाफोरनि होननानै बुङोबा हौवाफोरनियाहाय ओ गाम सा बे गामसाफोरखौ जोङो बांसिनानो दानियाहाय ओ बर'फोर हौवाफोराथ' बांसिन गामसा गाननायखौ नुनो मोनलिया आरोखि जोंना सेंग्राफोराबो ओ हौवासा गथ'फोर बेफोरबायदि ओ गामसाखौ गानलिया न'वाव थाबाबो गानलिया जोङो बैसागु मोसानायफोर बायदिफोरावल' औ गाननायखौ बहाबा बहाबाल' नुनो मोनसै आरोखि जायफोर ओ बोराइ बैसो गोराफोर बेफोरबो बिसोरबो ओ मा होनो खामानि दामानि मावनायफोराव न'फोराव थानायफोरावल' ओ गाननायखौ नुनो मोनसै आरो बहाबा थाङोब्ला टाउन बाजार फोर बेफोरबायदियाव थांनायबाथाय लंपेन्टफोर सार्टफोर गाननानै थांनायखौसो नुनो मोनसै आरो दायो ओ बर' हिन्जावफोराबो जोंनाहाय बे जिखौहाय गोबां सोलायनाय जोङो नुनो मोनदों दायोथ' आरो गावनो गाव जिखौ दानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनलिया बाराखौनो ओ मानो होननानै बुङोबा जोंनिया ओ बयबो गावबा गाव खामानि खौ जोङो मावनो थाखाय हांखुर बे गावनि खामानिखौ होसोनायनि थाखायनो जोंनि बेफोर एक्सट्रा आलादा सम जोङो मोनलिया बेनि थाखायनो जोङो गावनो गाव जिफोरखौ दानानै गाननायखौ नुनो थांलिया बांसिनानो बायनानै ओ गाननायखौ जोङो नुसै आरो बिनि अनगायैबो जोङो गावनि बे ओ जिफोरखौ दख'नाफोरनि जि गस्ला बिनि फालांगि खालामनायबो नुनो मोनसै बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला नोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव दहाय जा फोरमायलांदोंमोन बे थालांनायखौ आङो एसे नोंथांनो फोरमायफिननो सानदों
औ
बर'फोरनि हिन्जावफोरनि गाननाय होननानै बुङोब्ला बर' फोरनि दख'नाया मोननै रोखोमनि जायो मोनसेया जाहैबाय दख'ना आरो मोनसेया जाबाय अग्रं बबेथिंबा बबेथिंबा मेख्ला होननानैबो होननाय जायो बर'फोरा बेखौ फ्राय गानो दख'नाजों लोगोसे बे अग्रंखौ गाननाया फ्राय जायगायावनो दङ बांसिनै गानाब्लाबो बुरि बुरि आइजोफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो बे थालांनायखौ आङो नोंथांनो गिबियावनो फोरमायग्रोनाय जाबाय बेबो मानो होनोब्ला बर'फोरनिनो ओ गाननाय जोमनायनिनो मोन से एंगार हायै मोनसे गानग्रा जि बे आरो नोंथाङा ओ आंनियाव बर'फोरनि गाननाय जोमनाय ओ दायो सोलायनाय होननानै बुङोब्ला बर'फ्रा गोदो दख'ना गानोमोन नाथाय आथिखालाव दख'नाखौनो गानो थेवबो ओ बर'फोरा गोदो ओ दख'नाफोरखौ बा गामसाफोरखौ ओ बांसिनानो दोर ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादनिफ्राय गाब गाननानै बानायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ बांसिनानो रेडिमेड मोननाय ओ जिफोर जायफोरो गुबुन दस्रा जायगानिफ्राय फैयो बेफोरनिफ्राय बांसिन सिलिक मिलिक जोख्लाबनाय मोदाननाय महराव बांसिन बानायना लानानै गाननायखौ नुनो मोनो आथिखालाव बर'फोरा दख'नाफोरखौ गानोब्लाबो बांसिन ओ दोरोङारि दख'नाफोर खौ गाननायजों लोगोसे गोबां जिफोरखौ बाहायो ओ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मोदाननाय ओ जिलिक मिलिक जों खालामनाय लरिसनि ओ जिफोरखौ बाहायो बेजों लोगोसे बर'फोरा ओ सुरिदार ओ गस्ला सार्ट आरो बायदिसिना कुरथि बेफोरबायदिखौ गान्नायखौ नुनो मोनो बेयो जाबाय जोंनि ओ मुगाजों सोलायनानै बर' आइजोफोरा गाननाय आरो हौवा हौवा फोराबो बांसिनानो गोदो बर' ओ हौवाफोरा गामसा गाननायजों लोगोसे ओ खर'आव खामानि जेब्ला मावो बर'फोरा ओ खर'आव खावखानो थाखाय गामसा मोनसेबो खानानै लायोमोन बेखौबो बर'फोरा गावसोरनो गावसोर दानानै लायोमोन बर' हिनजावफोरा दानानै होयोमोन ओ बेखौबो आथिखालाव नुनो मोनलिया बेनि गेजेराव आथिखालाव ओ बर' हौवाफोराबो बा बर' आइजोफोराबो समजों लोगोसे खारफानानै जुगनि सोलायनायजों ओ बांसिनानो आथिखालाव आरो न' न' बाङावबो बांद्राय ओ थानानै न'खरनि खामानिल' मावनानै जानायखौ नुनो मोनलिया टाउन सहराव थाहैनानै साख्रि मावनायाव गोनांथि जानाय बायदियै गाननाय जोमनायफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो बेफोराव बर' आइजोफोरा गासै माखासे गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय ओ गस्ला जिब जोमफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो जेरै ओ सिख्लाफोराबो सेंग्राफोराबो गानो बेखौ ओ सिख्लाफोर नै बुङोब्ला जेरै ओ गस्ला ओ स्पटिं टप स्कार्ट लं जिन्स लंपेन्ट बायदिफोरखौ गान्नायखौ नुनो मोनो आरो बर'फोरा बेफोरखौ ओ समजों लोगोसे मोनसे गानग्रा गाव हिसाबैनो लानायखौ नुनो मोनो ओ होननानै बुंनो थाङोब्ला बियो मोनसे सोलायनाय बेयो बर'फोरनिल' सोलायनाय नङा गुबुन हारिफोरनि सायावबो बेफोर सोलायनायनि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जायो ओ बर'फोराबो बेनिखायनो समजों लोगोसे खारफानानै बेफोरखौ खाबजानाय बायदियै एबा खाबु खाबु बायदियै गोरोबनाय बायदियै बोजबना लानायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोर जाहैबाय बर'फोरनि आथिखालनि ओ सोलायनाय गाननाय जोमनायनि सायाव बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा दोनथ'नो हासिगोन दे बिदिब्ला